थु‌ मोनबाय। हेलौ औ तासकौ गथाय अडियखौ मोनबाय।
सरि मा ओंख्रि जाखो? मा ओंख्रि जाखो मा ओंख्रि जाखो नोंथाङा? ए
दालि आलु बाथोन औ। नोंथाङालाय मा ओंख्रि जाबोखो?
आङो खान्थाल बेगरजों खान्थाल बेगरजों अमा जादोंमोन आङो आङो दायो फानबारि बाजार बाजाराव दङ।
नोंथाङा दायो मा खालामदों?
आङो ओरैनो जिरायनानै दङ। नोंथाङा बोथोरनि फिथाइखौ जानो मोजां मोनगोना मोना?
बोथोरनि फिथाइखौथ' आं जाखांबायानो दाख्लै आमथिसुवानि नामाव। दाख्लैना मैयामोन मैआमोन खोमा।
औ। मोजाङानो होमबा ना।
औ मोजाङानो नोंथाङालाय मा खबर?
आंना खबरा मोजाङानो नोंथां।
औ। बिदिब्ला नोंथां दोनथ'लायनोसै ना?
औ दे दोनथ'लायनोसै दे।